औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथां ओ नोंथां ओ दिनिनि ओ मा अबेखौ लानानै सावरायनायदों नोंथां?
दा गाननाय-जोमनायनि सायाव लानानै सावरायनोसै नामाथाय।
औ नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायदो।
औ जोंनि दोरोङारि गाननाय-जोमनाय होनना बुङोब्ला जोङो आइजोफोरा दख'नाखौ गानो। आरो फाफ्लियाव लानो थाखाय आर'नाइनि जोमग्रा एबा जिखौ लायो आरो हौवासाफोरा गामसा एबा मोदोमाव गाननो थाखाय ग'स्ला गानोे।
औ।
जों गावनि देहाखौ जों गावनि देहाखौ सान्दुंनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय मोदोमाव गाननाय सिखौ गानो।
आरो गोदो-गोदायथ' दानि जुगनि बायदि हाथाय बाजारफोराव बारा खोब बिदि गाननाय जोमनाय ग'स्लाफोरखौ जों बायनानै मोनामोन। नि थाखायनो आइजोफोरा न'आवनो बयबो गाव आखाइजों दानानै गाननाय दख'ना जोमग्रा फालिखौ जों बांसिनानो नुयोमोन आरो हौवाफोरनि थाखायबो गामसा बायदिसिनाखौ न'आवनो आइजोफोरा दानानै होयोमोन।
औ।
नाथाय दिनै समनि आंखालाव मानसिफोरा बेफोरबायदि गाननाय-जोमनायखौ गोरलै राहायै हाथाय-बाजारनिफ्राय बायनानै गानो।
औ
दिनैनि दिनावथ' गोबां गानग्रा जोमग्रा ओंखारबाय जेरैबायदि हौवाफोरनि थाखाय मडार्न जुगाव जिन्स लंपेन्ट सार्ट टि सार्ट हाफ पेन्ट मुजा जुथा बायदि गाननाय जोमनाय ओंखारबाय आरो हिनजावफोरनि थाखायबो ब्लाउस सारि जोमग्रा आर'नाय ग्राउन टिसार्ट कुरता बायदि बायदि गाननाय जोमनायफोरखौ आइजोफोरा गाननो हमसै।
औ
गाननाय जोमनाया जाबाय मोनसे हारिनि सिनायथि। दख'ना गाननानै जों गुबुन जायगायाव थाङोब्लाबो बेखौ मोनसे हारिनि सुबुं होननानै सिनायथि मोनो। गाननाय जोमनायजोंसो सासे मानसिखौ समायना नुहोयो। गाननाय जोमनाय गैयामोनब्ला दिनै सुबुं माहारिखौ समायनाय नङामोन। बेफोर गाननाय जोमनायनि अनगायैबो देलायनायनि गाननाय जोमनाय दङ जेरै खोमानि खेरा, आखाइयाव गानग्रा हासान, हिन्जावफोरनि पायेल आस्थाम, गोदोनानि माला बेफोरबायदिखौ गाननानैबो हिन्जावफोरखौ जोबोद समायनाय नुयो। आरो हौवाफोरनि गाननाय हिसाबै आखायाव गाननाय घरि बायदि बायदिखौ हौवाफोरा गानो। बेफोरखौ गानोब्ला मानसिखौ जोबोद समायना नुयो आरो।
गाननाय जोमनायनि गेजेरजोंसो सासे सुबुंखौ गेजेराव बयनिबो हारिनि गेजेराव सिनायथि होनो हायो।
दानिया नोंथाङा एसे बुंदो।
औ दा गिबियावनो बुंनो थाङोबा जोंनि बर' हारिनि मेन सिनायथियानो जाबाय गाननाय जोमनाय नङा होमबा नोंथां?
औ
औ जेनेबा जों ओ जों जेनेबा मोसानो थाङोब्ला थ जों गाननाय जोमनायखौ जों जेनेबा गाननानै थांब्लाथाय माने जों माने बे समावनो जों हमनो हायो। बा
औ
औ बिदिनो जों
दख'ना आरो जोमग्रा ब्लाउस गाननानै हिन्जावफोरखौ जोबोद समायनाय नुयो।
औ गोमो गोमो
आरो हौवासाफोरखौबो बिदिनो माबेबा हाबा हुखायाव थाङोब्ला गामसा एबा हारिनि आर'नाइखौ लानानै गानोब्ला जोबोद समायनाय नुयो।
औ।
नोंथांनि जायगायाव मा मा गाननायफोरखौ गानो?
औ जोंनि जायगायावथ' बिदिनो ओ दख'ना गाननाय जोमनाय ओ हौवासाफोरा बिदिनो गामसा ओ बिदिनो आर'नाइ आर'नाइ गस्ला आर'नाइ फालि आरो खुरै बिदिनो अ गाननानै जेनेबा रंजालि बैसागु अबाव अबावबा मोसाहैनाय जायो आरो
औ
औ
नंगौ नोंथांनियालाय
औ दे नोंथाङा एसे फोरमायदो
गाननाय जोमनायनि गेजेरजोंसो मोनसे हारिनि सुबुंफोरखौ सिनायनो हायो
गाननाय जोमनायानो जाबाय मोनसे आखु एबा आसार
औ
दा नोंथांनायसो बुंद
औ बिदिनो जेनेबा गाननायजों गानफब जोमफब गामसा आर'नाइ बिदिनो आरो हिनजाव माहारिया बिदिनो दख'ना बिदिनो फालि गानाय जों जेनेबा बैसागु बोथोराव गाजायै रोमजायै गाननाय जोमै गानफब जोमफब मोसायो बि आरो नोंथाङा एसे फोरमायदो खोनाबायना नोंथां
खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
आरो
औ बिदिनो आरो बर' हारिया बर' हारिखौ जेनेबा गाननाय जोमनायजोंसो जों सिनाय मोननाय जायो आरो हेल' नोंथां खोनादोंना नोंथां हेल' औ दे एसे फोरमायदों नोंथां जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनायनि बागै
आरो नोंथाङा बुंबावनो हागोन ना
नोंथांआनो एसे फोरमायना होदो
गाननाय जोमनाया जाहैबाय जोंनि मोनसे समाय होग्रा जिराद गाननाय जोमनाय गैयाब्लानो जोङो न'नि बाहेरानिफ्राय ओंखारनो हाया मानसिनि देहायाव गाननाय जोमनाय गैयाब्ला जोंखौ बोरैबा नुहगौमोन दिनै जोंबो गाननाय जोमनायजोंसो सफ्ले होयो गाननाय जोमनायानो जाबाय बयनिबो थाखाय गोनांथारमोनि गाननाय जोमनाय खौ बाजाराव बायनो थाङोब्लाबो बांसि बायनांगौ जायो
गोदोनि दिनावथ' जोङो न'आवनो दानानै लायोमोन नाथाय दा जों बिदिखौ नुनो मोना नंगोना नङा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
हेल' नोंथां
औ नोंथां औ खोनादो
औ नोंथाङानो फोजोबथारदो जोबसिगोन
समाबो जानानै फैबाय दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो दोननोसै
औ दे नोंथां औ गोजोनबाय नोंथां